हेल'।
औ नोंथां।
अ नोंथां खुलुमबाय।
औ औ खुलुमनाय खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा दा फ्रियै दंना नोंथां।
दासान्दि दंथ'यो नोंथां बिदिनो फ्रियैनो दंथ फैयो मबाइल नायगासिनो दं आं दासान्दि।
आतसा आतसा। आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो मोनसे टपिकखौ लानानै नोंथांनि एसे गोथौवै सावरायनो होननानै आं सानदों। बिनि थाखायनो आं नोंथांखौ माने कल खालामनाय जादों आरोखि।
औ औ नोंथां औ औ रायज्लायजागोन दे नोंथां।
आदसा आदसा जोंनि रायज्लायनांगौ टपिकआ जाहैबाय माने मिथिंगायारि खैफोद दा जोंनियावहाय मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोबा जोंनियाव बार गेब्रेंनाय नङा होमबा, दै गेब्रेंनाय बा हा गेबेंनाय आं बैफोरनि सायावहाय एसे माने सावरायनो होननानै आं सानदों आरोखि।
औ।
दा नोंथांनिसिम आंनि मोनसे सोंथि। सोंथिया जाहैबाय दा जोंनियहाय हा गेब्रेंनाय आरो बार गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय बेफोरनि जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै सानो नोङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ जिहेतु जों मिथिखायो जिहेथु गिबियावनो आङो जिहेतु जों लानानै फैग्रोनांगोन जोङो जेराव जोङो
दै जिहेथु जोंहा दैखौ गासैबो लोंनानै थांनानै थानो गोनां जायो। जिहेतु जों दै गैयाबा थांनानै थानो हाया। जेराव जोङो दैफोरा जोंहा दिनै गाज्रि जादों होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै गोबां बिथिङाव जोंहा गाज्रि जादों। जों दिनै दैमा दैसानि खोथाखौ जों बुङोब्ला बांसिन जों बेवहाय गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो। दैमा दैसानि दैखौ जों गाज्रि खालामनायखौ नुयो। जों दिनै बेफोरखौ खौ गाज्रि खालामनाय बा गुबुंले खालामनाया दैफोरखौ गुबुंले खालामनाय जोंनि मानसि माहारिनि गोरोन्थि मिथि होननानै आं सानो।
जेराव जोङो बायदिसिना जोङो सुबुङा थांना थानायाव जोंनो। बायदिसिना जोंनो मुवा बेसाद नांगौ जायो। जों प्लास्टिकआनो जा बा बायदिसिना जोङो जिउ खुंनो बायदिसिना बिफां आरि जोङो बिफां लाइफां बा बायदिसिना जों दिनै लाबारनि बायदिसिना जोङो बाहायो। बा जोङो लहा सोर बायदिसिना गोबां जों जाग्रा बेसाद जोङो दिनै जायो। दा बिनिखायनो जों बेफोरखौ जोङो दिनै नंगौ जों दिनै बाहायदों। नाथाय जों बाहायखांनायनि उनाव जुदि गाज्रि जायोब्ला बेखौ जोङो ओ जोङो जोंनि जिउनिफ्राय बा जोंनि न'खरनिफ्राय जों गारहरनाय जायो दा जिहेथु जोंहा बेफोर जाबोर जुथुर दङ बेफोरखौ खायसेया दैमा ओनसोलाव गारहरो। बा लैथोफोराव गारहरो बेनि थाखाय जोंनि दैफोरा ओरैबायदि गेसाव गोफोन गाज्रि जानो हमदों। जेराव बेफोरखौ जिब जुनारफ्रानो लोंनानै थायो जेराव बे दैमाफोरावनो मानसिफोरा जि सुयो दुगैनो थाङो। दा बेफोरनि गेजेरजों जबां गोबां दैफोरा मैला जानो हमदों जेराव जोङो दिनै दैफोराव दिनै गोबां नाफोर थायो नाफोरा दिनै हां लानायाव जोबोर खस्थ' जादों। दिनै नाफोरा दिनै गोबां खम जालांनो हमबाय जोंनि ओनसोलफोराव दिनै दैफोरा बेफोरबायदिनो गाज्रि जानो हमदों जेराव जोङो दिनै रासायनारि मुलि जों दिनै हमनानै ला दैमा जिंफोराव बा बे खौ जोङो बांसिन आबाद मावनाय जायो बे आबाद मावनायफोराव जोङो एम्फौ थैनाय मुलि होयो। बायदिसिना बेवहाय जोङो दैफोरखौ गलायनो गोनां जायो मोनसे द्रामावहाय बेयाव द्राम फोराव बाल्थिंफोराव गलायनानै ओ दिनै बेनि ओ एम्फौ थैनायनि मुलिनि जा जोंनि प्लास्टिक दङ बेफोरखौ जोङो दैमाफोराव गार हरो जों बालथिंफोरखौ दैमानिफ्राय दै हाबखाङो बिनिफ्राय बेयाव गलायो। गलायनानै जों आबादफोराव सारो नांगौ मोजाङानो जोङो आबाद फोरखौ मोजाङै जाहाथे एम्फौफोरा जानो हाया बेनि थाखाय जोङो बायदिसिना ओ ओ बायदिसिना रासायनारिजों मुलि बाहायनाय जायो दा बेफोर बाल्थिंफोरखौ दैमा दैसायाव सुनानै हरोब्ला अब्ला दैमाफोराव जोंहा बे एम्फौ थैनाय मुलिफोरा थाङो। बेयाव दिनै बेखौनो मोसौफोरा बोरमाफोरा दिनै जिब जुनार सैमायानो बुं बा दाउसिन दाउलानो बुं बेवहाय दैखौ लोंनानैसो थांनानै दङ लोगोसेनो मानसिफोरा जों दुगैगासिनो दङ बा सोरबा जि सुगासिनो दङ बेयावनो सोरबा खुगा सुदों हाथाय होदों ब्रास होुदों। दा बिनि गेजेरजों जोंहा गोदान गोदान बेमार आज जार सोमजिदों जोंहा डायबेटिस जादों जोंहा सोरबा कलेरा जायो सोरबा दिनै सुगार जादों बायदिसिना दिनै उदैनि खहा जादों जोंहा दिनै उदैनि गेस जायो बायदिसिना जायो। दा गोबां खहा जादों दिनै दैफोरा दिनै बेफोरबायदि जों बाहायनो मोजाङै बाहायनो रोङियाव जोंहा बेफोरबायदि गाज्रि जादों आरोना नोंथां दा नों थांनोबो बेखिनिखौनो आङो नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय आरो।
अ आंबो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनि। दा दै गोब्रेंनाय होननानै दै गेब्रेंनाय होननानै बुङोबा नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय नङा होमबा? दा बेनि सायाव दा नोंथां बुंनायखौ आं गोबाङैनो बुजिबाय दा बेजों लोगोसे दै गोरबायेंलनाय होननानै बुङोबा दा जोंनिया बरथ'मानावहाय कल कारखाना बायदि बायदि दङ नङा होमा नोंथां? माने बैफोर गाज्रि बुस थु गारनायनि जाउनावबो जोंनिया मा जाबाय माने दैयाहाय माने बुहुत गाज्रि जानानै थांबाय आरोखि। दा बेजों लोगोसे बार गोबेंनाय होननानै बुङोबा जेन'बा जोंना दिनैहाय बाराबो बुहुत गाज्रि जाबाय। बिनि सेथि ओ दायनिगिरिया जाहैबाय जों सुबुं माहारियानो मानो होननानै बुङोबा जिब जुनार बा सुबुं माहारिनो थांनानै थानो थाखाय जोंनो मा नांगौ जायो माने अक्सिजेननि गोनांथि जायो नङा होमबा? दा बै अक्सिजेनावबो जोङो बुहुत गोबां बिबांनि जों मा मोनसे माने गाज्रि बारहावाखौ जों मोनसे दा बेनि सेथि जाहोना जाहैबाय जोङो मा खालामो सुबुं माहारिया बिफां लाइफां दानो नङा हबा जोङो गावनि थांनानै थानायखौ गोरलै खालामनो थाखाय जोङो मा खालामो बिफां लाइफां दानो दा बेजों लोगोसे जोङो हाग्रा हाग्रा जों एवस्राङो हाग्रा दानस्राङो नङा होमबा दा जों हाग्रा दानस्रांनानै जों मा खालामो सुबुं माहारिया जों न' लुनानै थायो। दा बेजों लोगोसे जोङो मा खालामा माने जोङो बिफां लाइफां गायनायाव जोङो गोसो होआ दा बैफोरबायदियाव माने माखासे बारहावाया माने बुहुत गुबुंले जालांबाय आरो बेजों लोगोसे नैथि नाम्बारा जाहैबाय जोंनिया मा खालामबाय गोदान गोदान जोंङनि दैलि थांनानै थानायनि जायनाखि राहा बा सुबुं माहारि थांनानै थानायनि माबाखौहाय गोरलै खालामनो थाखाय जों मा खालामसै गोबां बिबांनि माने नांगौनि बारा जों मा खालामसै मुवा बेसाद बाहायसै नङा होमबा जेरेखम जोङो दिनै गिदिर गिदिर कलकारखाना बहायबाय बै कलकारखानानिफ्राय जों मा मोननाय जायो माने माखासे प्लास्टिक बा गाज्रि बेसादफोर नङाबा जाय बुस्थुखौ जोङो बाहायखांनायनि उनावहाय जों जानला मोनला जायगायाव गारो दा बैफोरनि थाखाय जोंनिया मा जसे आबहावाया बुहुत गुबुंल जासै आरोखि दा बेजों लोगोसे जोङो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय जनाखि वेस बुस्तु माने गाज्रि बुस्थु जेरेखम। उखुन्दै बायदि बायदि जों बेखौ मा खालामो जोंनि बारमन्दलावनो जोङो हगारनाय जायो नङा होमबा नोंथां। दा बैफोरनि थाखाय जोङो जोङो नांगौखिनि जाबानि गोग्गो अक्सिजेन बा गोग्गो बारहावा जों बेफोरखौ मोना जों नुयो आरोखि दा प्रेजेन्ट टाइमावहाय दा बेबायदि आरो आरो आंनि साननाया मोनसे बेनो जोङो जुदि फांसे बिफां दानोबा जों मा खालामनांगौ जायो फांबा जों बिफां गायनांगौ जायो। बिनि खारना जाहैबाय जोङो जेन'बा फांबा बिफां गायनायनि उनावहाय बबे बिफाङा थांगोन जों बेखौ गेरेन्टि होनो हाया नङा होमबा दा बबेबा बिफाङा थैयोबा जों बबेबा बिफाङा मा जागोन गोथां जागोन दा बैबायदि आरोखि दा जों गिदिर गिदिर कल कारखाना बायदि बायदि जों बाहायनायनि थाखायनो बा जोङो दिनै थांलाय फैलायखौ गोरलै खालामनो थाखाय दा सुबुं माहारिया मा खालामनोसै जेन'बा गारि मथर बायदि बायदि नङा होमबा रेलगारि बहुत गिदिर गिदिर दिनैहाय मा खालामसै गारि मथर दंसै दा बैफोरनिफ्राय गनाय माखासे उखुन्दै जायनाखि कार्बन डाइ अक्साइड बेफोरो जोंनि दिनैहाय बार मोन माने बार मन्दलावहाय मााजसे गलायनानै थासै नङा होमबा दा बेनि जाहोनाव जोंनियावहाय गोबां सुबुंफोरा माने बेमार आजार बा जिब जुनारफोरा बेमार आजार जानानै मा खालामगासिनो दङ माने थैगासिनो दं आरोखि बेबायदि आरो दा बेजों लोगोसे हा ग्रेब्रेंनाय होननानै बुङोबा आंनि नोजोरावहाय जेन'बा गोबां गिदिर गिदिर कल कारखाना बानायनायनि थाखाय जों मा खालामसै हा सिंनिफ्राय जोङो माखासे नांगौ माने रासायनारि बेसादफोरखौहाय नङा मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ मा खालामो जोङो दिरनानै जों कलखारखानायाव जोङो सोनाय जायो नङा होनबा दा बैफोर बुसथुखौहाय सुखांनायनि उनाव जे जानाखि वेस्ट माने गाज्रि बेसादबो दङ बेखौ जों हायावनो गारनाय जायो नङा होमबा जेरखम दिनैहाय जोङो बाजाराव थाङोबा प्लास्टिक जोङो माबा मोनसे बायनानै लाबोयोबा जों प्लास्टिक लानानै फैनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा बै प्लास्टिकफोरखौहाय जोङो माबा मोनसे डास्टबिन बा माबा मोनसे जायगायावहाय जमा खालामनानै जोङो सावालासेनो जों मा खालामनायखौ नुनो मोनो बाजारफोराव बा बबेबा मोनसे जायगायावहाय बा न'खरावनो बाहायखांनायनि उनावहाय जोंनिया मा खालामो जानला मोनला जोंनिया गारनानै दोनो नङा होमबा दा बैफोरनो जोंनि माखासे हानि गेब्रेंनाय बा हानि जानाखि गाज्रि जानायखौहाय माने बुहुत बिबाङावहाय बांहोगासिनो दं आरोखि दा बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जोंना बिफां लाइफां दानो नङा होमबा नोंथां बिफां लाइफां दाननायनि जाउनावहाय जोंनिया जुब जुब उम
नोंथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायबाय जिहेथु ओ औ औ नोंथां ओ नोंथाङा गोबां बाथ्राफोर फोरमायबाय जिहेथु नोंथाङा आरो माबायदिहाय गेब्रेङो बा माबायदिहाय ओ जोंनि ओ जा मिथिंगायारि खैफोद बे मिथिंगायारि खैफोदा बेफोर बारफोरानो जोना गोबां ओ गेब्रेंनाय लाबो गेब्रेंनाय जाबाय जिहेथु जोंहा हाफोराबो गेब्रेमबाय जोंहा दैफोराबो गेब्रेंनाय जाबाय जेराव मिथिंगायारि खैफोरा जोंनि सोरगिदिं मानसि माहारिखौ जोंखौ साग्लोबदों आरो ना दा मिथिंगायारि खै रै नोंथाङा बांग्रिं आरो जिहेथु जोंहा मिथिंगायारि खैफोद महरै जोङो दैबानाखौबो ला फैनो हायो जोङो अखा बायदिसिना सार अन्थाइ सार अन्थाइफोरखौ लानानै जोङो मिथिंगायारि खैफोदाव जोङो बेफोरखौ लानानै फैनाय हायो दा नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा जे थु जोंनि जा दैबानानि गेजेरजों जोंहा मानसिफोरा माबायदिहाय गिनांगौ जों सारअन्थाइनि गेजेरजोंहाय माबायदि गिनांगौ लोगोसेनो बांग्रिंफोरनि गेजेरजों जों माबायदिहाय गिनांगौ जों दिनै मिथिंगायारि खैफोद महरै दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होबानो जाबाय
औ औ थिगानो दङ। आङो गिबियावनो दैबानानि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो दैबाना होननानै बुङोबा जोंनिया आसामा माने हिमालय हाजोजों बेंजानाय मोनसे हादर नङा होमबा? बेयावनो जोंनि बर' सुबुंफोरा रायजो जानानै दं गोबां बोसोरनि फ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंनिया बेयावनो रायजो जाबोनानै दं गोबां समावहाय जों दैबाना जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा दैबाना जानायनि से मोनसे जाहोना जाहैबाय जोंनि मा खालाम जानाय माने जोंनिया हिमालय हादोरजों बेंखन जानाय नङा होमबा? हिमालय हाजोनि माखासे अखा हानायनि जाउनावहाय बा माखासे दै दै दैमा दैसानि माखासे अखा हानायनि जाउनावहाय बैफोर दैमा दैसाफोरा मा जाबोयो माने बुंबोयो माने मटिभ जानानै जोंनि खोलाहा ओनसोलावहाय जोंनि आफां ओनसोलावहाय मा जायबो बोख्लाय माने बोहैख्लायबोयो दा दै बाना जानायनि मेन जाहोना बा हा गिसिखानाय हा खुरखानायनि मेन जाहोन जाहैबाय जोङो मा खालामदों गिबियावनो जोङो बिफां लाइफां दानस्रांनाय नङा होमबा बिफां लाइफांखौ जों दान सुस्राङाबा बिफां लाइफाङा जुदि माने गोमजोर खोमथा महरै थायोबा मा जायो जोंनियाहाय दैबाना खुरखानाय बायदि बायदि बेयाव बुहुद गोबां खम बिबाङावहाय जों जानायखौ नुनो मोनदों दा दैबानाया मानि थाखाय जादों होननानै बुङोबा जोङो हाजोनिफ्राय जेब्ला जोंना दैयाहाय जेब्ला जब जब अखा हागोन नङा होमबा हाजोनिफ्राय जों बोहैबोनाय दैया जोंनि हायेन ओनसोलाव मा खालामफैयो दै थांग्रा लामाया फिसा जानायनि जाहोनावहाय जोंनिया दै बानायाहाय माने बांद्राय जायो आरोखि। दा हा हा गिसिखानायनि जाउनावहाय माने गोबां माने न'खरफोरखौ जोङो सिलिंखार जानायबो जों नुदों जेरेखम माइ आबाद नङा होमबा? बेजों लोगोसे फिफां लाइफां आरो जिब जुनार बुहुत माने थांनानै थानायावहाय जोङो खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि दा नोंथांनिफ्राय आङो बुहुत गोबां माने खोथाखौ आं मिथिबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। आरो इयुनावबो आं बेफोरबायदिनो सोलोंलांबाय थानो हागोन होननानै आं सानो। दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां गोदान मोनसे टपिकावहाय जोङो इयुनावहाय जों लोगो मोनफिनसिगोन आरोखि गोजोननाय थाबाय नों
औ औ औ औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोननाय जासिहरबाय, दे बिदिब्ला नोंथांखौ औ।
औ दे बिदिब्ला
औ।